ओ खोना।
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजोन हामलाय। ओ गोथोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुंनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथाजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
ओ दा बिदिब्ला जोंनाथ दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोथां जों दैज्लां बोथोर। बोथोराव ओ गोबां माइ। आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ गासिबो सुबुं फोरानो बिदि माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा माइखौ बोरैहाय गायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ माइखौ बोरै गायनाय गायो होनब्लाथ जोंनिया जेरै माइ गायजेननो थाखाय खोथियानो गोनांथि नङा होनब्ला
औ औ
ओ जेरै खोथिया होनोब्ला जोंनि आबै आबौआ जेरै गोदोनिफ्रायनो सोलोंबोखानाय एबा देखायबोखानाय जरै गोदोनि नुथा थांनाय बोसोराव गायनाय माइखौनो देग्लाय गायनो थाखाय जोंनिया जेरै बिदान बुंनाय जायो। बिदान एबा माइलि दोननाय जायो जायो नङा होनोबा नोंथां?
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो जा बिदान एबा माइलि दोननाय बेखौ उम सोम उम मोनसे बस्थायाव सोनानै एबा हाखर एबा दंग बेबायदियाव सोमना दोननांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सानथाम सानब्रै सान लाना सान बेखौ ओ जा जा टाइमाव बोखांनांगौ बेखौ बोखांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गुदुं जाहोनो थाखाय उम हा बस्थायाव एबा मोनसे हा मोनसे थखरसे हायाव लखबनानै बेखौ जोङो जेरै थास बिलाइ एबा थालिर बिलाइदों होना दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव जों जा गायनो होननानै लानाय हाखौ जोङो मोसौजो एबा ओम मोसौजो एबा ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनानै एबा खारायग्रोनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां बेनि बेनि उनाव जा जोङो खोथिया फोनो होननानै दोननाय खोथियाखौ जोङो जाहाथे ज' ज' जाया एबा उम गोरा फुनायाव गोरा जायाथो साननानै जोङो बेखौ मैजों स्लिम स्लिम खालामामनाय जायो नङा होमबा नों थां हाखौ बेनि उनाव जों जोङो जा फोनो होनना लानाय गोम बिदान माइलि बे खौ आखाइजों मोनसे दाबोर एबा दुख्लियाव लानानै आखाइजों गरनै गरनैसो सास्रि सास्रि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बेनि उनाव बेनि उनाव जें बे माइलि फोना दोननायखौ जोङो मास मोनसे एबा मास मोननै सम होनांगौ बेखौ रज'नो थाखाय नङा होम
औ औ नंगौ!
बेनि उनाव जोङो बेखौ फोना दोनखांनायनि उनाव जा जोङो बेखौ जाबायदि जथन' लानांगौ बेखौ जेरै दै नायनांगौ बेरा होनांगौ मोसौ मै दाउ बोरमाफ्रा जाहैयिनि थाखा आइ बेरा होनांगौ जायो जेरै दै गैयाबा दै सोनांगौ जायो बेखौ मोजां जथ्न' लानांगौ जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खौ जोङो जा गायनो लानाय हायाव जोङो जेरै हालेवखांनायनि उनाव मै होखांनायनि उनाव बेखौ जोङो आइजोफोरा- एबा जोंनि बिमा माहारिफोरा ओम जेरै ज' ज' सावरि जालायनानै एबा फैसानि ओम फैसानि आंखाल एबा टिका महराव बेखौ जेरै जों थांनानै फुयो एबा गाय ओ गायनो थाखाय फुनानै लानानै फुनानै मुथा खानानै जेरै जोङो बेखौ ओम माइ गायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बेनि उनाव बेखौ जोङो गाय ओ जेरै गायखांनानै ओ बे गायखांनाय दुब्लिखौबो जों ज' न' लानांगौ आरो ना नोंथां जेरै दैनि आंखाल जायोब्ला दै सोनांगोन जेरै मो मोसौ बोरमाया जायोब्ला बेखौ बेरा होनांगोन सोमजासिम बेखौ जथ न लानांगो आरो ना नोंथां बेनि उनाव बेनि उनाव बेखौ ओ बेखौ मोन ओम जा जों गायना दोननाय माइ एबा फिथाइ मथरनानै फिथाइ उ ओंखारब्ला बे फिथाइखौ ओ बे फिथाइखौ जों हानानै न'आव लाबोनांगोन आरो नोंथां
औ औ
नायनि उनाव बेखौ जोङो जमा दोनथुमनानै जोङो बेखौ मारा नानांगो आरोना नोंथां बेनि उनाव बेनि जु जेरै बेखौ जिगाब एबा बेनि खख्ला जुजाय बेफोरखौ जों बासिनांगौ जायो आरोना नोंथां बेनि थाखाय ओम बेबायदिनो जोङो बोसोनसेनि जानायखौ बुथुमनानै लानो हायो आरोोना नोंथां हेल' नोंथां खोनादों औ नोंथां बिदिनो बिदिनो नोंसोरनि नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलजों माबायदि आयदायै गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा बावैसो जेरैबायदि फोरमायलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ खैथा फोनानै बिदिनो माइ गायनाय जायो आरो आरो ओ आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो टेक टरजों बिनि खायनो ओ औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ गायनायखौ जों नुनो मोन
हेल' नोंथां हेलौ नोंथां औ हेलौ नोंथां
अ खोनायाखै औ नोंथाङा माइफोरनि मुंफोर गबनो हागोन ना
जेरै माइ बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिखि जोसा माइब्रा आरो जेरै दा नारसारियाव जोंनि ओनसोलाव नारसारि दखानफोराव मोननाय बिदान जाय जायखौ पसाटुर जेरै बायदि बायदि रोखोमनि दा गोदान गोदान जोलै बिदान ओंखारनाय जादों आरोना जेरै रनजित र जित बेफोरबो जेरै आसु बेफोरबो बेफोरबो गोलैयो आरोना
औ औ
औ दानि जुगावथ' आरो मेसें दानि जुगाव थ' आरो नोंथां मेसें बोथोरावबो गायनायखौ नुनो मोनबोयो जाय जायखौ जेरै उम दैज्लां गायनाय माइखौनो आरो जेरै मेसें बोथोरावबो जेर जायगा जाय जायगायाव दै थाबाय थायो बेबायदि दि जायगायाव माइ गायनाय नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ। ओ दा जोंङा ओ‌ माइ ल' आ- आबाद नङा जोंना गोबां आबाद दङ नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओरैनो आबाद- आबाद मावनाय जायो मैगं-थाइगं -
औ जोंनि ओनसो- लनि जायथ' ओरैनो मैगं थाइगंनि मा आबाद मावनाय जायो होनब्लाथ' नोंथां जोंनिथिं दा जिंखा, पथल, आरो जेरै थास', फान्थाव बेबायदिखौबो आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ
ओ बिदिनो दा नोंथाङा थास'खौ माबोरैहाय गायनाय जायो होनब्ला नोंथां बुंनो हागोन नामा?
औ थास'खौथ' नोंथां जेरै जा जों थास' गायनोब्ला ओ थास' गायखांनानै जा जों मोननाय फिथाइ बेखौ जेरै फेंखा बेखौ जोङो गुबुननो हरो एबा बा बेसेन गोसा लानानै जेनेबा फाननाय जायो। जेरै बेनि फें- खानि बेदर एबा खर'खौ जोंनो बो फैगोन बोसोराव गायनो थाखाय दोनथुमनाय जायो नङा होमबा नों- थां थिग बेबायदिनो थांनाय बोसोराव उम गायनाय बेदरनि खर' एबा उम जे बेनि बे बेदर- खौ दोननानै बिदिनो जों हालेवग्रोनानै बिनि बिथाब खानानै एबा आलि खोनानै बे बेदरखौ फबनाय जायो। बिनि उनाव बेखौ फेंखा एबा मोजां राव दाव साव एरनो हायि बायदिनो जों जा आबाद मावनानै मोन- नाय नारा बेखौ बे नाराखौ बे नाराखौ एबा जिगाबखौ बेनि सायाव होनाय जायो आरो ना नों- थां बिनि उनाव बेखौ जोथ - थोन लानो थाखाय उम जोथोन लानो थाखाय रावबो दाउफोरा एबा जा एस - सारा जासे थाखाय एस्सार हो जाया जासे बेनि थाखाय सेफटिनि थाखाय बेखौ बेरा होनांगौ। जायो आरोना नोंथां । औ
अ बिदिनो जोंनिया गोबां आबाद दङ नङा होमबा बिदिनो
औ नों - थां
जेरै माइ गायखांनाय लोगो लोगो जों बेसर, मटर बिदिनो सिबिं बिदिनो बायदि बायदि। बिदिनो फोनानै जोङो आबाद मावनाय जायो आरो ओ आरो नों बिथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि जेनबा म - टर
औ औ फैयो नोंथां।
औ आ बे मथरखौहाय माबोरैहाय फैयो बुंब्ला नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ मटरखौथ' बिदिनो जोङो गलाफोरनिफ्रायसो मोननाय जायोना नोंथां। थिग बेबायदिनो मोन से गलानिफ्राय लाबनानै जोङो मेडिसिन गोनां मटरखौ लाखुब्ला जों जे आबाद मावनाय जेरै जोङो माइ आबाद माव खान्दा हा एबा नारा थाखानायाव जोङो फोबोला साबसिन जायो होननानै मिथिदों आरोना नोंथां। मानो ना म मथरा मानोना मथर फोखांनायनि उनाव बे खिलिनानै बिफां जायो एबा मान लाय नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो बे बि बिफाङा मान लानो थाखाय ओ बे बिफाङा जेरै नारानि सायाव मान लानो थाखाय सुबिदा मोनब्ला फिथाइखौ बांसिन साबसिन गोग्गो होयो होननानै मिथ थिनो मोननाय जादों आरोना नोंथां बेनि उनाव बे मथराबो खिलिब्ला बे मथरावबो मेडिसिन एबा जोङो जा बाय बायनानै मोननाय हासार दखानफोराव बे दि हासार एबा मेडिसिनफोरखौ जोङो स्प्रेदो सारनानै होनांगौ जायो आरोना नोंथां। ओं जाहाथे बियो एम बसुआस जा जाहाथे बियो थब बिबार लानायनि आरो जाहाथे गोग्गो फिथाइ मोननो हानायनि आरो आरो बेनि उनाव बे बेखौ एम्फौ जानाङाथो साननानै जोङो बे मेडिसिन साननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
मोननि नोंथांमोननि ओनसोल जाय गुबुन रोखोमै गायो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंदों जोंनिओ लावबो बिदिनो एखे रोखोमयैनो गायनाय जायो आरो माने फोनाय जायो आरो। आ औ। आरो ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नङा होमबा? जोङो जोंनि नायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा।
औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।